हेल' नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना?
र' नोंथां बारा मोजां खोनायाखै?
खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा दासान्दि सम दङब्ला आंजों मोनैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ आङो दा ओरैनो दङ नोंथां बे समाव।
औ औ बिदिब्ला ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मुलि बानायनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादों ना? आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो।
अ अ अ जाबाय जाबाय खोनाबाय दे मोजां क्लिार खोनाबाय।
नोंथाङा सम दङब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मुलि बानायनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां। नोंगौ माने बर'फोरनि माखासे जे दोरोङारि मुलि होनोबाथ' जों सिगां समाव एसे नायहरग्रोनांगौ जायो। मानो होनबा जोंनि बर'फोरा गाहायै हाग्रा ओनसोल जे जायगायाव बारा गारि मथर थांबाङा लामा मोजां नङा बैफोरबायदियावनो माने गाहायै संसार जानाय जायोमोन नालाय दा ओंखायनो माबायामोन आरो मुलिफोरखौ बेखौ जोङो हाथायाव बायनानै ओ आथिखालाव फारमासियाव बायनानै मोननाय बायदि दानि दानि बायदि डक्टरनाव लाबोनो थाखाय सुबिदा जायामोन ना? बेनिखायनो जोङो माखासे दोरोङारि जाय मुलिफोरजों मा बायदि बेरामा हामो बेनि सायाव माखासे गियान दंमोन आरो बर'फोरनियाव। बेनिखायनो जोङो मा बायदि लोमजानायाव मा मुलि जाहोयो बेनि ओ आखा फाखाखौबो बुंनो हायो आरो।
उम नंगौ आं दा अब्ला मुलिफोरनि मुंफोरखौ मुंख' फरदिनि नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ दा जोङो औ उदै
औ
फिसा फिसौ माखासे बेरामफोरखौ सोखानो हायो जेरै बेबायदिनो उदै सानायावबो बाहायनो हायो एसे एनै आरो देहाफोर ओ बारा सुखुवा सुखुवा मोनोब्लाबो ओ